अ खोनादोंना नोंथाङा? ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ।
ओ दिनै जों सावरायनो लानाय आयदाया मामोन?
ओ फिथाइ सामथाइनि।
ओ फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दैनो ओ नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हास्थायोना नोंथाङा जे जे आयदाखौ सावरायनो लादों बेनि सायाव।
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ।
ओरैनो आं नोंथांनाव सोंगोरसै दैे नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो?
बुंनो थाङोब्लाथ' बेबायदिनो आंनि फेब ब्रेदनायथ' गैया गोबां फिथाइ सामथखौनो मोजां मोनो जानो नाथाय बांसिन मोजां बुङोमोनब्ला ओ थाइजौ आरो लिसु बेखौ जानो बांसिन मोजां मोनो आरो। मानो बुङोब्ला
हेलौ। खोनादों? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ